खोनाबायना नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां ओ गोजोन फुंबिलिनि नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय जासिहरबाय
औ नोंथां
ओ आं नोंनाव फन हरनायनि जाहोनानो जादों जों दैज्लां बोथोराव माबायदि आबाद मावो बिनि सायाव ओ रायलायनो हरनाय जादोंमोन नोंथांना सम दंना?
औ नोंथां सम दोङो दे
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो आरो आबाद मावनानै मा मा मुलाम्फा मोनो ओ बेनि सायाव ओ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन ओ बिदिब्ला जोंनि दैज्लां जा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोरावथ जों बायदिसिना आबाद मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरै गुबैयै जोङो माइ आबादखौ मावग्रोनाय जायो आरो बिदिनो आरो मैगं थाइगंबो आरो बिदिनो बायदिसिना बिफां लाइफांबो गायो फिथाइ सामथाइ बायदि बायदि रोखोमनि गायो आरो आं गिबियै जा माइ आबाद बेनि सोमोन्दै जे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां ओ जेरैहाय जोंनि बर माहारि एबा जोंनि बर हारिया ओ बांसिनानो माइ आबादखौ मावनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ
औ जोङो थेवबो ओ माइ आबादखौ फ्राय ओ ओ गासैबो ओनसोलावनो नुफ्रामनाय जायो आरो माइ आबाद मावनायखौ आरो गिबियावनो जोङो माइ आबाद मावनोबा जोङो जा माइ बोराइ एबा माइग्लि बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै बिदिनो गोराहाय खाथुमनानै जोङो बिदिनो फुख्रिफोरावहाय सोमना दोनो आरो साननै सानथाम बेनि उनावहाय जों बेखौ बोखांनानै न फारसे लाबोयो लाबो बोनानै खायसे जागायाव दोन्थुमो आरो दोनथुमनानै जोङो एसे फेनस्राना होयो आरो बेखौ एस एसे गुवार खालामना होयो आरो औ बेनि उनावहाय जोङो जा थालिर बिलाइ आरो थास बिलाइ बेजों खोबसिना दोनो आरो जाहाथे बे एसे गुदुं जाहाबना गाजा सुग्लियो बिदिनो गाजा अरनायनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो बेखौ फोनो थाखाय जोङो फोथारनांगोन बेनिखायनो जों फोथार मोनसे थियारि खालामना लायो जेरै ऐ बे फोथारखौ जोङो मोजाङैहाय एवग्लिनानै बिदिनो ऐ गुरैयै गुरै जेनेबा दोल दोल जानाय बिदि एवना लायो आरो जों बेखौ बेनि उनावहाय जों जा माइग्लि रोदा सुग्लिनाय बेखौ लांनानै जोङो बे फोथाराव फैनाय जायो आरो नोंथां आरो बिनि उनावहाय जो जेब्ला बेयो जौगोन देरगोन बिदिनो सोमखोर गाबनि जेनेबा गोथां बिदिनो जायो बा जों जाब्ला बेखौ फुयो फुनानै बेनो ओ गोदोनि दिनावथ' जोङो बिदिनो बिदि सावरि उनुजालायोमोन ओ रुवाथि दाहोना बिदि ग्रोम ग्रोम लानानै जोङो फुनानै बिदिनो आबाद मावोमोन। नाथाय आथिखालाव बिदि दाहोना रुवाथिबो मोननो थांला नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
सावरिफोरखौबो बारा जाबांला मानसिफोरा बिनिखायनो जोङो बिदिनो फैसा होनानै बा रां होनानै जोङो हाजिरा खामला लिंनांगौ जायो आरो बिनि उनावहाय जों बे खोथियाखौ फुयो फुनानै बिदिनो बे खोथियाखौ गायनो थाखायबो आरो आलदा फोथार नांगौ जायो। जेरै बे फोथारखौबो जोङो मोजाङैहाय एवना लानानै बिदिनो आलि उनु दाननानै एबा आलि खोनानै जोङो मोजाङै थियारि खालामना लानांगौ आरो। बेनि उनावहाय जोङो बे जाफुनाय खोथिया बे खोथियाखौ जोङो बे फोथारावहाय गायहैगोन आरो बेयावबो जोङो बांसिनानो माइ आबादखौ जोङो बर' जेनेबा माइ गायनायखौ जोङो। आयजोफोरखौहाय गायनाय नुयो आरो बांसिनानो बेनि उनावहाय जेब्ला बे माइखौ गायनानै जौगोन जौनानै बिदिनो बिबार खिलिना फिथाइ थायना मोनगोन बै समावबो जों बेखौ जोबोद जोथोन लानांगौ जायो आरो फारसेनिफ्राय जेरैहाय बेयाव हासार होनाय एा बायदिसिना मुलि होनाय बेयाव जा नाङै मुवा एबा बेसाद बिदिनो हाग्रा बंग्रा बेफोरखौबो जों साफा खालामना होनांगौ आरो बिदिनो जेब्ला बियो जौनानै जेब्ला फिथाइा मोनगोन अब्ला जों बेखौ गोदोथ' बिदिनो हासिजों हानानै जा बानना लाबनाय बावखा बेफोरजों होननानै न'फारसे लाबोयोमोन आरो लाबोखांनानै जोङो बिदिनो मोसौ हालिजों औ नानाय जायोमोन। आरो आथिखालाव बिदिनो मिसिनारि ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो जोङो बांसिनानो मिसिंजों हानानै बे फोथारावनो नानानै माइखौ न'आव फारसे लाबोन जायो आरो सोरबा आ जोंनि ओनसोलाव दाबो नुनो मोनो जे बे बिदिनो खासि खुसिजों हानानै बिदिनो न' फारसे लाबोनानै नाफायनायखौ नुनो मोनो आरो नाथाय बिदिनो लाबोनानै बेखौ जोङो मोसौ हलिजों नायो नानानै जा नाखांनानै ओंखारनाय जा माइ फिथाइनिफ्राय बिलाइ बे बिलाइखौबो जोङो जायखौ जिगाब होनना मिथियो बेखौ जोङो मोसौफोरनो जानाय आदार बिदिनो होयो आरो बेनि उनावहाय जा माइ ओंखारगोन जोङो नुनो फाख्रि एबा दुलियाव दानि मानसिफोराथ' मानसि जेब्ला जे गथ' गथायाइफोरा एसे सेंग्रा सिख्लाफोराबाबो
दुलि दुलिसो होनबाङो दानिया गोदोथ' भाख्रिसो होनोमोन भाख्रि होनब्ला दानिफोरा बारा सिनायबाङा दुलिसो होनबा सिनायो आरो आरो बिदिनो बेयाव दोनथुमनानै जोङो जेब्ला रांनि गोनांथि जायो बि रांनि गोनांथि जाब्ला जों बेखौ बिदिनो हाथथाय बाजारफोराव जों फानहैनो हायो आरो नों बिदिनो जोङो न'खरबो सुफुंनो हायो आरो औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जेब्ला जोंनो जानो आदार नांगौ जायो एब्ला जों जों ओंखाम नांगौ जायो अब्ला जोङो बे माइखौनो ओ सौवो आरो गोदो बिदिनो उवाल एबा दिंखिफोराव ओ सौनानै माइरं दिहुनोमोन। दा आथिखालाव मिसिनफोरजोंबो दिहुननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ जा माइ सौगोन बे माइ माइनिफ्राय जा ओंखारनाय जुजाय बे जुजायखौबो जोङो बिदिनो मोसौ ओ जा अमा अमानो जोङो गुन्दै हिसाबैबो होयो आरो मोसौफोरनोबो होयो आरो जों बेखौ।
आरो बेनि उनावहाय जा माइरं मोनगोन औ बे माइरंखौनो जोङो ओंखाम महरै संना जायो आरो नोंथां।
औ
दा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय माबायसाहाय माइ आबादखौ मावो नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन दे नोंथां।
औ नोंथां आंबो जोंनि जायगाजों माबायदि दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावो बिनि सायाव एसे फोरमायना हानोसै नोंथांनो
औ नोंथां
ओ नोंगौ नोंथां आं दहाय बुंनाय बायदिनो माइ आबाद खालामनो थाखाय जोंहा गिबियावनो माइनि ओ माइनि जोलै नांगोरगौ ओ माइनि जोलैखौ जोङो हाथाय बाजारफोराव नङाबा नोंनि न'आवनो ओ सिगांनि बोसोरफोराव नोङो दोनखानाय माइज्लि बुङो बेखौ माइज्लिखौ जोङो नांगौ ओ जोङो बेखौ ओक् दब्लायसे बा दब्लायनै नोंनि बेसेबां बुरजा गायगोन ओ बिनि आन्था नोङो ओ सोमनानै दोननो हायो ओ फारलानै फारलाथाम ओ बा आदामन नों जेसेबां नांगौ नोंनो ओ
उम
नोंनि हाया बेसे बुरजा ओ बेसेबां ओ सोमनानै दोननो हायो बेबायदिनो जोङो खोथियाखौ ओ माइज्लिखौ ओ जोङो साननै बा सानथाम ओ दैयाव समोमहाब नानै दोनजा ओ दोननांगौ ओ गाजा बेरनायनि ओ थाब रज'नायनि आरो। ओ बिनि उनाव जोङो बोखांनानै ओ साननै बा सानथाम बोखां सोमना दोननानै बोखांनानै ओ जोङो ओ फोनाय जायो आरो आ-आरो ओ माइखौ जोङो ओ गायनो थाखाय ओ जोंना दुब्लि फोथारनि ओ गोनांथि जायो दुब्लि ओ फोथारखौ जोङो ओ गोदोनि बांसिन मानसिफोरानो ओ नांगोलजों एवोमोन ओ दानिया नाथाय आथिखाल मुगायाव बांसिनानो ट्रेक्टर ओ हेन्द ट्रेक्टर बायदिफोरजों एवनाय जासै आरो ओ जोङो माइ आबादनि थाखाय दैनि गोनांथि जायो। ओ दैखौ जोङो ओ ओ माखासे ओ दैमाफोर दैमाफोरनिफ्राय जोङो दंग' जावनानै बा जाम्फै जावनानै जोङो ओ लाबोनानै ओ दुब्लि फोथाराव दैखौ सोफैनाय जायो ओ नाथाय बिनि अनगायैबो ओ आथिखालाव दंग' गैयाब्लाबो जों हा जोंनिफ्रायनो मा होनो ओ मेसिननि दारै दै बोहोग्रा माखासे मेचिननि दारै बोखोनानै दैखौ जगायनाय जायो आरो ओ बेबायदिनो जोङो ओ माइ गायनो थाखाय ओ नांगौ खिनि ओ जोङो हाखौ एवग्रोना लानांगोन ओ मोनजासिम ओ हाबा ब्रु जाजासिम ओ बिदिनो जेब्ला हाया हाब्रुग्लेग्ले जायो ओ अब्ला जोङो ओ दैखौ थाबथानो थाखाय आलि बोखोनाय जायो। ओ आलि खोनानै बिदिनो ओ जोङो ओ माइखौ ओ गायनाय जायो। ओ माइ गायनायाव ओ बांसिन जोंनि ओ जोंनि समाजाव ओ आइजोफोरखौ गायनाय नुनो मोनो ओ बेबायदिनो माइखौ ओ गायनायनि सिगाङावनो बर' माहारिया मोनसे नेम दङ ओ माइ गाय बेफेरनो जेब्ला गिबि साननि थाखाय माइ गायगेरनो लायो अब्ला ओ बर' माहारिया ओ दुब्लियाव आलारि बाथि ओ सावनानै ओ जोङो दिनैनिफ्राय ओ माइ गाय जेननाय जासिगोन ओ बेबायदिनो होननानै सावबोनायबो जों नुनो मोनो ओ बिनि उनाव माइखौ ओ गायखांनानै ओ गायनानै जोङो ओ जेब्ला माइया ओ मोनो ओ अब्ला जोङो माइ खौ ओ खासिजों हानाय जायो खासिजों हानानै ओ जोङो दुब्लिफ्राव दसे सम साननै बा सानथाम जोङो बा सप्तासे बिनि गेजेराव फोराननानै दोननाय जायो बिनिफ्राय जोङो गारिफोरजों मोसौ गारिफोरजों बा जोङो दानि आथिखाल मुगायाव बांसिन ट्रेक्टरफोरजों रोगायो रोगानायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि दिनावथ' मोसौ गारिजों बा बावखाफोरजोंसो बाननानै रोगानायखौ जों बांसिन नुनो मोनोमोन नाथाय दा ट्रेक्टर बायदिफोरजोंसो माने रोगानानै रोगानानै माने लाबोयो आरो आरो आथिखालाव मारा होनायखौबो जोङो ट्रेक्टरफोरजोंसो बांसिन मारा होनाय नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव बांसिनानो मोसौजोंसो मारा होनायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि आथिखालाव अब्ला आबाद मावनायनि सायावबो गोबां सोलायबाय नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ।
ओ बेबायदिनो जोङो नोंथां माइ आबाद मावनानै जोङो ओ गावनि जानायनि आदार हिसाबै बथुम ओ बुथुमनो हायो आरो जोङो माइ आबादखौ मावनानै जोङो फालांगि बा फाननोबो हायो माइ आबादखौ जोङो नांगौनि बाराबा फाननानै जोङो बे फाननाय रांजोंनो न'खरफोरखौ जोङो न'खरफोराव नांगौ जानाय थाव संख्रि बानलु बायदिफोर आरो फिसाफोरखौ फोरोंनायाव आ बायदिफोर लेखा फोरोंनायावबो ओह जोङो ओह हेफाजाब ओह मोननो हायो नङा होमबा नोंथां ओह बेबायदिनो जोङो ओ माइ आबाद मावनानै ओ गोबां माने ओ मुलाम्फा मोननो हायो।
औ नंगौ नोंथां बुंनाया थारानो जे जोङो ओ गोदोथ' जोङो बिदिनो बोथोरजों सोलिनाय बा बोथोरजों मोननाय जा अखा बेजोंहाय बांसिन आबाद मावनाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव एसेबांखि अखायाव नुबबो हाबांला नालाय बिनिखायनो जोङो बिदिनो मिसिं लागायनानै जोङो फुख्रि दैमाफोरनिफ्राय दै सारना गायनांगौ जायो आरो नोंथां । गोदोथ' औ गोदो जोङो आथिखालाव बिदि बारा हाब अखा बिदि दैनि जोबोद ओ उसुबिदा जानायनि थाखायनो गोबां आबाद मावग्रा आबादारिफोरा बिदिनो जेबो ओ आबाद मावनो हायाखै बिनि थाखाय जोबोद ओ दुखु दुखु आरो बिसोरो औ नंगौ नोंथां बिदि